औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना माने आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन आरो नों नोंथाङा सम होनो हागोनना औ। अब्ला जोङो जोंनि दावबायनायनि। सायाव एसे सावरायनि नामा
औ नोंथां नंगौ
औ। दा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला माने जोंथ'। गोजानाव नङाब्लाबो खाथि खालानि जोंनि जायगाफोरावनो जों दावबायो नालाय बेफोरनि सायावनो एसे जोङो सावरायनि। दा दावबायनायनि बिथिङाव आं आंनि। ओ बुंफोरथिखौ होग्रोनोसै औ। दावबायनायखौ माने थारैनो आं जोबोर मोजां मोनो मानोना आङो। माने दावबायनो मोजां मोनग्रा मानसि दा गोजान गोजान जायगायाव थांनो हायाब्लाबो जोंनि खाथि खालानि माखासे जायगाफोरावनो दावबायबाय आरो दावबायनायजों लोगोसे मा। जायो माने दावबायोब्ला जोङो जोंनि गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो नङा होमबा। बै माने औ माखासे मिथिंगानि समायना महरा जोंनि गोसोखौ बोयो नालाय दा बेयाव दावबायनो थाङोब्ला जोंनि माने गोसोफ्रा। एसे माब्लाबा समाव दुखु मोननाय एसे निरासा जानाय गोसोफ्राबो स्रां माबा मोनसे मिथिंगानि महरखौ नुनानै बिदि जायो आरो दा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला आं सानो माने दावबायनाया जोंनि मोनसे दावबायनायाबो जोंनि मोनसे माने बेखौ मा होनगोन। आयदा हिसाबै जों लानांगौ माने न'आवल' सोनानै बा गामि ओनसोलावल' थाबाय थायोब्ला माने जोंहा गोबां मिथिनो गोनां। माने बुजिनो गोनां बा नुनो गोनां माखासे बिथिंफ्रा थालाङो नालाय दा बेखायनो दावबायनायनि गेजेरजों माने बेफोर गासैखौबो जों जों रोङि माखासे ओ खामानिफोर बा आयदाफोर हाबा हुखाफोर बेखौ जों सोलोंनो हायो आरो दा जेरै नों नोंथाङा साननानै नायदों माने जोङो। ओ जोंनि जायगानि एसे बायजोआव थाङोब्लाबो जेरै अरुनाचल नङाब्ला मेघालयफोर नङा होमबा बेफोराव जोङो थाङोब्ला। जोङो जोंनि न'सुंसेनि माने ओ हादोरसाफोराव जोङो थाङोब्ला माने बेयाव माने माखासे मोजां मोजां जायगा दं जेरै शिलंनि खोथाफोरखौ जोङो। लाबोनो हायो नङा होमबा बेयाव माखासे गोबां बेरायनो थाखाय दावबायनो थाखाय मोजां मोजां माखासे जायगाफोर दं आरो जायनि मि मिथिंगाया ओरैबायदि समायना गोसोखौ मुहि होनो हाग्रा जायगाफोर आरो। दा जुदि बेयाव थाङोबाथाय नोङो गासै नो नि दुखु सुखु गासैखौबो बावगारनानै मोनसे नोंनियाव गोदान माने सानखांथि गोदान गोजोननाय माने गोदान जिउ मोननाय बायदि मोनो। लायो मसे जाफोर थायो आरो औ दा बे बेफोर जायगाखौ नुनानैबो जोंनि गोसोआ गोजोनबाय आरो बेजों लोगोसे लोगोसे जोङो माने दावबायनायजों गोबां माने जों मिथिनो मोनि माने खोनाफेरि नुफेरि माखासे गोबां बिथिंफोरखौ जोङो मिथिबोयो नुबोयो बुजिबोयोनालाय ओ जेरै ओ नो जोङो मोनसे जाय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला माने जोङो सोलोंनानै लाबोनोबो गोबां हायो बिसोरनिफ्राय बिसोरनि जेरै बिसोर नि जानाय लोंनाय माने एसेबाबो आलदा जायो नालाय गुबुन जायगाफोराव जों बेरायहबाथ जोंनि जायगानि अनगायै जों जुदि गुबुनाव बेराय जाहैबा बिसोरनि जानाय लोंनाय गिबियावनो नङा होमबा बिसोरनि जा जानाय लोंनायखौबो जोङो बिसोरो मा रोखोमै जायो मा रोखोमै बानायनानै बेबायदिनो ओ जायो बेफोरखौ जों मोनथियो। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि राव रायज्लायनाय बिथांमोना माबायदि भाषाफोर रावफोर रायलायो बेखौबो जों मिथिबोबाय आरो बेजों लोगोसे बिसोरनि माने हारिमु बेखौबो जों मोनथिबोबाय बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि हारिमुआव मा मा रोखोमनि मा मा दङ' बेखौबो जों मिथिबोयो दा गोबां बेबायदिनो दावबायग्रा जायगाफोरखौ जों दावबायारिफोरनि थाखाय माने ओ थिग खालामनानै साजायनानै समाय होनानै दोनो माखासे जायगाफोरखौ आरो गोबां माने समायना रमायना आरो बेफोर जायगाफ्रा दा बैफोराव थांनानै नोङो बेरायनानै गोजोननाय मिथिंगाखौ नायनानै गोजोननायखौ लानायजों लोगोसे मा ने सोलोंबोनोबो गोबां आयदाफोरखौ हायो आरो जों नङा होमबा। औ दा बिथांमोननि ओनसोलाव मा रोखोमनि मा मा आदार फोरखौ जायो नङा होमबा गोबां माने जों जा फेरि बेसाद मुवाफोरबो माब्लाबा बिसोरनियाव नुहैगोन। बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनसे गोदान मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ नुनाय मिथिनाय बेफोरो जाबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि रावफोर रायज्लायनाय जों सोलोंबोनो हायो नङा होमबा आरो बिथांमोननि हारिमुनि मोसानाय मुसुरनाय रोजाबनाय बेफोर बायदिखौबो जोङो नायहैनो हायो। दा गोबां गुबुन गुबुन हारिसाफ्रा हारिफ्रा माने गोबां गावबा गाव गावबा गाव माने बेबायदिनो हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय माखासे गिदिर गिदिर फोरबोफोरबो खुङो आरो जेरै जोंनिया बैसागु समाव जोङो खुंबाय दा गुबुन गुबुन हारिफोरनाबो माने बिदिनो गुबुन गुबुन गावसोरनि हारिनि मोनसे फोरबोफोर थायो नालाय दा बेफोर फोरबोफोराव थाङोब्ला गावसिनि हारिमुनि मा मा जानाय लोंनाय दं मा मा गाननाय जोमनाय दं माबायदि बिसोरनि माने ओ साजायफबनाय मा मा खालामनाय बेफोरबायदि दं जों बिसोरखौबो नायहैनो हायो आरो बिसोरखौ जेरै बिसोरबो माने जोंनि हारिनि बेबायदिनो बैसागु समफ्राव जों माबायदि मावनानै जायो जों माबायदि रंजायो बेखौ नायनो गोबां गुबुननिफ्रायबो जोंनि बर' फोरनियावबो फैयो दा जोंबो बिदिनो आरो माब्लाबा समाव दा बिदिजोंनो जोङो सोलोंलायनो हायो आरो ओंखायनो आं सानो माने दाउ बायोबा माने मोनसे गोदान नोंनियाव सोलोंनो हानाय बेबायदि सुबिदाया फैयो नोंथां दा अ जा गोजान जायगायाव थांलायाबाबो जुदिबा मिथिंगानि महरावनो गोजोननाय लानोसै होनोबाबो जोंनि जायगाफ्रावनो गोबां मोजां मोजां बेरायनो हाग्रा जाय जायगाफोर दङ दा नोंथाङा माब्लाबा जोंनि जायगानि अनगायै गुबुन माखासे बे जायगाफोराव जोंनि जायगाखौ नागारनानै गुबुन जायगाफोराव मालाबा एसे गोजानफ्राव बेरायहैफेरबाय नामा नों
नंगौ नोंथां नांगौ दा उम दा जोङो दावबायनाय होनब्लाथ' जोङो बे जों दाबसे जायगानिफ्राय जों गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बायदिसिना जायगायाव बेरायहयो आरो नोंथां दा बेफोरबायदि बेरायहैनाय समाव जोङो बायदिसिना जोङो जेंना नङाब्ला जोङो बायदि सिना जोङो दुखु सुखुखौ जोङो ओ गारनानै जोङो बेरायनो थांनाय जाया नोंथां दा नोंथाङा आ उम जोंनि न'सुंसेनिनो हादोर जेरै भुटान भुटान होनब्लाथ' जोङो बै जोंनि बे हादोरनिनो न'सिुंसेयावनो थानाय हा दर बेयाव जोङो गोबां बेरायहैबाय आरो नोंथां बेयाव जोङो थांनो थाखाय जोङो बायदिसिना डकुमेन्टसनि गोनांथि जायो नोंथां जेरै जोंङो आधार कार्ड नङाबा जोङो बायदि सिना लाइसेन्स नङाब्ला जोङो बायदि भटार कार्ड फोरनिखौबो बिसोरो नायो आरो नोंथां जेब्ला जों बिसोरो बिसोराव गि दिंहैयो अब्ला बायदिसिना डकुमेन्टसखौ लाब्लासो जोङो बेयाव हाबोनो हायो आरो नोंथां बेनि अनगायैबोथ' नोंथां जोङो दा दैज्लां बोथोर जाब्ला जोङो बेयाव गोलोम मोन नालाय नोंथां अब्ला जोङो दै बा ज्रुम बायदिसिना जोङो बेफोराव जों थांनानै नङाब्ला जों गुसु गुसु जायगा जेरै जोङो बायदिसिना जेरै शिलं बायदिसिना मेघालय बायदिसिनाफोराव जोङो थांनो हायो आरो नोंथां गुस गुसु जाय गाफोराव
बेफोराव जोङो गोबां दैमाज्रुमफोरखौ जोङो नुयो आरो जों बे जायगाया जोबोर गुसु गुवार ना नोंथां
औ नंगौ
बेनि अनगायैबोथ' जोंना बेयाव दावबायनो थाखाय जोङो गोबां बायदिसिना जोङो लांफानो गोनां जायो जेरै जोङो जेरै माब्लाबा जोङो थांनाय समाव जोंना सानजौफु नङाब्ला बार अखाफोरबो फैनो हागौ बै समाव जोंना दखान बायदिसिनाखौ जोङो बन 'बो जानो हागौ बेनि थाखायनो जोंङो बेगफोराव बायदिसिना जाग्राफोरखौ लानांगौ नङाब्ला जोंङो बेयाव गुदुं गुदुं सि जोम बायदिसिना नङाब्ला जोंङो रेनकटफोरखौ लाफानांगौ जाया आरो नोंथां जाहाथे जोंङो अखा बायदिसिना जोंङो हाब्लाबो जोंङो बै बे गाननानै जोंङो जोंनि देहाखौ जोंङो मोजांङै लाखिनो हायो नङाब्ला जोंङो र नङाब्ला जोंङो फार्मासिफोरनिफ्रायबो जोंङो लोमजानाय खर' सानाय बायदिसिना फिल्डखौबो जोंङो लाफानांगौ जायो आरो नोंथां नंङाब्ला जोंना मा समाव मा जायो जोंङो बोथोरनि बायदिसिना खोथाफोरखौथ' जोंङो मिथियाना नोंथां मा समाव जोंना बारहुंखा फैगोन बेफोरबायदिनो जोंङो गोबां दावबायनायजों जोंङो जेंना जेंसियावबो जोंङो सहैनो हागौ नोंथां बेनि उनावथ' जोंना दावबायनाय होनब्लाथ' जों जोबोर गोजोननायनि बे मोनसे आयदा जोंङो दा जोंङो बबेबा मोनसे जायगायाव जेरै पाह हार बायदिसिनायाव जोंङो हाजो बेफोरबायायदियाव जोंङो दावबायनो जों जोबोर मोजां मोनो आरो नोंथां। बेयाव जोंना सोमखोर समायना बायदिसिना बिफां लाइफां हा अन थथाय बायदिसिना थायो नालाय बेयाव खोलो खोलो बार बारो आरो नों थां अब्ला जों बेयाव थानानै जोंनि गोसो खौ जोबोर गोजोन्नाय मोनो आरो जों बेफोरनि बेफोराव थानानै जोंङो बायदिसिना जोंनि सावगारिफोर जोंङो लायो आरो नोंथां जेबोब्ला जोंङो उन समाव जोंङो बोरायोब्ला नंङाब्ला जोंङो बुरैब्ला बै फट'खौ जोंङो नायनानै जोंङो गोजोननाय लायो आरो नोंथां बेनि अनगायैबोथ' जोंना गोबां बेसे बिसोरनि थानाय जानाय जोङो बिसोरखौ जोंङो नुनो हायो जों जोंबो बिसोरखौ बिसोरनिफ्राय जोंङो जोबोर गियान आरजिनाय हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंङो दावबायनायखौ दावबायनायखौ जोंङो आगान सुरनो हायो आरो जोंङो जोबोर गियानबो आरफिननाय आरो नोंथां आरो जोंनि गोसो गोरबोनि दुखु सुखुफोरखौ जोंङो। जोबोर खमायनाय बायदि मोनो आरो थां दावबायायोब्ला जोंङो।
औ नंगौ। दा नंगौ ओंखायनो आंबो सानो माने दावगारिनो थारैनो जोबोर गोनां दनांगौ माखासे मान गोान जाय। थांनो थाखायथ' जोंहा गोबां राङारि माने खैफोद फैयो मालाबा राङारि जोंनि थोब्ले माब्ले नंङा होमबा बेफोरबायदि जायो जोंनिया। दा गोजान जायगायाव थांनो थाखाय बेफोरो रांङारि बिथिंङाव माने बेफोरबायदि गैया जाब्लाबो माने जोंनि। खाथि खालायावनोथ' दंङोना नङा होमबा गोबां। मोजां जायगा बेरायनो हाग्रा जोंनि जायगायाव दंङो जोंनि जायगायाबो थारैनो खम नङा दा। जोंबो गुबुननि जायगाखौ जेरै गोदान मोननानै माने बिसोरनि जायगाखौ। नायनो थांनो लुबैयो दा जोंनि जायगाखौबो जोंङो दिन्थिनांगोन नंङा होमबा। बिसोरबो जेन' जोंनि जायगायाव बेरायफैयो जोंनि थाखायसो जोंनि जायगानिया गोजाम जानो हागो नंङा होमबा। आरो गुबुननिफ्राय फैनाय बै गुबुन सुबुंफोरनि थाखाय। ' गोदानानो जायो नंङा होमबा दा बेनिखायनो जों जेरै गुबुननि जायगाफोराव थांनानै गोजोननायखौ लाहैयो। दा जोंनि मोजां मोजां जायगाखौबो जों दिन्थिनांगोन मिथिहांगोन। जेन' बिसोरबो बेरायफैनानै जोंनि जायगाखौ गोजोननाय लाफैयो। बेफोरबायदि आरो दा बेरायनाय जोंसो जों गासै माखासे सोलोंनो आद्रा थानायफोरखौ सोलोंनो हायो नालाय। जोंथ' न'आव थाबाय थानानै गुबुननि हारिमु राव बिदि बिसोरनि जानाय-लोंनायनि बागै जोंथ' मिथिनो मोना नालाय।
नंगौ
ओंखायनो आं सानो माने दावबायनायखौ जिउआव लानांगौ आरो नोंथां। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। दा जोङो दावबायनायनि सायाव सावरायनायखौ जोङो बेयावनो दोन थ'दिनि नङा होमबा औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
अ